खोनादों। हेलौ' औ औ खोनादोंं। खोनादों। खोनाबाय हेल' हेल' हेलौ'
हेलौ' ' हेलौ हेलौ' हेलौ' खोनास्राया हेलौ' खोनाबाय खोनाबाय हेलौ' खोनाबाय नामा? औ। खोनाबायदा? ओ
हेलौ'
माबाफोर रायलायगोमोन नामा नोंथाङा? औ दे बुंदों।
अ नों नोंथाङा फ्रिबोला दायो मोनसे टपिकनि सोमोन्दै रायलायना सावरायनो हागोन नामा? ओम
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ द जों मोन जोङो मोनसे टपिक बे टपिकआनो जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन। दानाय लुनाय माने जोङो दानाय लुनाय होनबाथ' गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय दोङो जेरै- बर'नि माने दानाय लुनाय होनना बुङोबा।
ओ मा होनगोन हेब्लु हेबब्ला थायो। होनना बुङोब्ला हेबनाय आरिनाय हारिखौबो होननो हागोन।
औ ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन सि दानायफोरखौ खौबो जोङो दानायाव दानायावनो बुंनाय बुंनांगोन आरो ना माने सि दानायावबो जोङो ओ सि दानायाबो जोंनि मोनसे गोबां ओ गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय मोनसे मा होनगोन दानाय लुनायाव गोलैयो आरोना। बे मोनसे ओ मा होनगोन? औ ओमफ्राय बियाव जोङो सि दानायाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ सि दानानैथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि माबाफोर ओ बानायनो हायो जेरै गामसा दख'ना फालि आर'नाइ बेफोर बायदिखौ जों बानायनो हायो आरो ओमफ्राय बियाव जोङो आगरफोरबो होफादेरनो हायो। जेराव दख'नाफोराव होफानाय आगरफोर मोननैसो बैग्रि बिबार औ हाजोनि आगर ओमफ्राय ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आगरफोरखौ जोङो बे माबायाव होनो हाया आरोना। ओ आ दख'नायाव खोनादोंना?
फैयाखै मोजां
खानाखोखै? हेल' खोनाबाय
प्रब्लेम हो खोनायाखै।
अ खोनादों नोंथां।
खोनादों खोनाबाय दा? औ थ' बेथ' जाखाबाय सि दानायाबो दानाय लुनायावनो थायो ओमफ्राय बेनि अनगा जोङो बुंनो थांबावोब्ला ओ हेबलु हेबला दङ जेरै सान्द्रि दाला खबाय देराफोर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि हेबलु हेबलाफोरबो दंबावो जोंनियाव। दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला आरोना बर'फोरनि गेजेराव जेरै आं बुंनो थाखै ओ जेरै जोङो औवाफोरनि राइनफोरनि मासे
सान्द्रिफोर हेबनाय होनना बुङोब्ला जों बेखौ औवाजोंनो ओ गोबा गोबा खालामनानै हेबनो हायो हेबनायफोरखौ नुनो मोनो आरो। खोनायाखै नामा? हेल' हेल' हेल' हेलौ नोंथाङा नेद गैया।